हेलौ नोंथां अ नोंथां खोनादोंना औ मा दा दायो मा खालाम दायो मा खालामबाय दङ
दा ओरैनो दङ नोंथां
औ आंबो ओरैनो दङ' नोंथां अब्ला दिनैनि सावराय नाय आयदाखौ जोङो जिब जुनारखौ लानोसैना नोंथां
औ लायरायजागोन नोंथां
औ नोंथांमोननाव बिदिनो मा मा जुनारफोर दङ नोंथांमोननाव
जोंनावथ' बुंनो थाङोबा बिदिनो
मामा जेनबा
गोमा मावजि ओमफ्राय दंबावो
मोसौफोरना
ओ मोसौ दङ बिदिनो न'आव फिसिग्रा जिब जुनारफोर दं आरोखि ना
औ औ
नोंथां मोनावलाय मा मा जुनारफोर दं?
बिदिनो जोंनावथ' माने गोबां जुनारानो दं होनजायो जेरै मोसौ फोर मोसौ, मैसो ओमफाय बिदिनो सैमा, मावजि दाउफोर बिदि जि माने बिदिनो मा मा दंबावो होननानै बुङोब्ला बोरमाफोर
बोरमा
बोरमा दङ अमा बिदि माने गोबां जिब जुनारखौ नुनो मोनो आरो नोंथां
अ
नोंथाङा माने फोरमायनो हागोन ना माने मो-मोसौनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा
मोसौ मोसौ औ हागोन हागोन नोंथां मानो हाया जानो मोसौखोथ' जों बयबो मिथिखायोना नोंथां माखासेथ' मोन गासिबोथ' मोसौनि मोसौखौ मा मायाव बाहायो मायाव हेफाजाब होयो मोसौआ बेफोरखोथ' एसे एनैखौथ' मोन्थिखायो होमबाबो फोरमायसै आरो आं नोंथां
औ नोंथां दे
मोसौनि मोसौआ बिदिनो जोंखौ गोबां हेल्प होयो आरोना गोबां हेफाजाब होयो
औ औ
गिबियाव मोसौनि गोबोरखि एबा हासार गोबोरखि आरो बेखौ जोङो हासार मोसौनि खिखौ जों हासार होनो बेफोरखौ मैगं थाइगङाव होयोबोला मैगं थाइगंफोरा हासार गोनां जायो आरोखि ना बेयाव मैगंफोरा आ जु मोसौनि बिदिनो
औ नोंथां औ-
आरो लोगोसे मोसौ गाइखेर मोननायखौ जों नुनो मोनो बिदिनो मोसौजों जोङो गोबां जिनिसबो बानायो आरोना गं बेफोरबायदिजों खानजं बायदिना बेफोरबायदि बानायनायफोरनियखौ नुनो मोनो मोसौ मोसौनि बिगुरजों बिदिनो गोबां रोखोमनि जिफोर बानायनायबो नुनो नुनो मोननो जोङो आलदा-आलदा
औ
नोंथां मोनथिंलाय ओ मैसो मैसोखौथ' जोंथि बारा नुनाय जाया नोंथां मैसोखौ मैसोनि फारसे एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
औ मैसो होननानै बुंबाथ' माने जायहा आथिं थांब्रै मेगन फारनै खोमा फारनै गन्थं गुन्दुं मोननै माने गं गोनां गिदिर जायो आरोना बांसिनानो मैसोखौ गैसोम खालारनि नुनो मोनो। आरो खायफाखौव जाथिबो नुनो मोनो बिदिनो मैसोआ बांसिनानो मदद मानसि सुबुंफोरनि माने हालेवनायाव बिदिनो माइफोर माइ रोगानाय बिदिनो गिलिर बुस्थुफोरखौ माने गारिजों बोनाय बा मोसौ-मै औ मैसो माने मैसोआ माने गाइखेरबो होयो मैसो जो मैसो गाइया बेबायदियाव माने मैसोखौ नुनो मोनो आरो आरोबाव बिदिनो मैसो होननानै बुङोब्ला माने मैसोनि गोबोरखियाबो हासार होयो। आरोबाव बिदिनो मैसाोआ माने गोबाङाव हेफाजाब होयो आरोना बिदिनो रांआरि गोनांथि जायोब्ला माने मैसोखौ फानोब्ला बिनिफ्राय गोबां रां मोननो हायो थिग बिदिनो, मारा होनायफोरावबो बाहायो मैसोखौ मानो होनबा माने मैसोआ गिदिर जायो नालाय बिनि माने गोहोआ एसे बुरजा नालाय बेखौ बिदिनो गिलिर-गिलिर खामानिफोर माबानायाव बोनाय फोर माराफोर होनाय हालेव गारिबोनाय हालेवनाय।्््््् बिदियाव बाहायो आरोना मैसोखौ आरो बिदिनो राङारि गोनांथि जायोबा माने मैसोखौ फाननानै माने बेनिफ्राय रां मोनो मोननो हायो आरोना जोङो अब्ला माने नोंथाङाबो बुंनो हागोन सैमाफोरखौ नोंसिनावथ' नोंथांमोनावथ' माने सैमाफोर मावजिफोर होनदोंना माने बेफोरफोरखौ मानो थाखाय माने फिसिनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
बेफोरखौथ' आङो फिनायाथ' सैमाखौथ' ओरैनो न'फोराव फिसिनायखौ नुनो मोनखायो आरो नाथाय आङो न' न'खर एसे बेंनो बेंनो होननानै फिनाय जादों आरोना माने सैमा जिब जुनार सैमा मावजि थायोबा एसेबाबो न'खरफोराव
दोन दलद एसे गोदोनि दिनाव बेफोरबायदि फोथायनाय थायोमोन आरोना दोन दलद माबा थायो बिदि बुंफबनाय माफबनाय बिदि खोनायोम आरोना बिदिनो सैमायाबो
मानसि बायदि मार्क लायो आरोना जेखौ थिनो बेखौ मावो बिदिनो सैमाया सैमाखौथ' गिबियाव मिथिखायो आथिं थोंब्रै गन्थं मोनसे मेगन मोननै खोमा गोनां होननानै आर गोबां गाबनि थायो दा गोबां गाबनि गेजेराव जोंनाव गोसोम मासे ओमफ्राय फाख्रा सिख्रा मासे दं आरोखि ना सैमाया मानैखौबो आङो उन्दैनिफ्रायनो फिनाय मासेया मास मोनबा मासेया दस मास जाबाय आरोना सैमाया
औ औ औ
बेयाव आं गोबां बिदिनो मानसिनि मार्क लानाय बेफोरखौ आङो फोरोंदों माबायदि मानसिफोर फैबा सनमान होनांगौ मा नांगौ बेफोरबायदि फोरोंदों आरोखि न आं सैमाखौ
औ
जेखौ बोसोन होयो बेखौनो लायो सैमाया जायनि जाउनाव बेखौ फिसिनाय जादों आरो मोना मोनाफोराव सोरबाफोर फैखुमादोंबा सिखाव खामानि मावनो फैदोंबा जोंनि न'आव बेफोरखौ रैखा खालामनाय सोंनानै बेफोरबायदिनि थाखाय आङो फिसिनाय जायो आरोखि ना सैमाखौ
औ नोंथां औ
हेल्प होयो आरोना
औ
सिखाव फैबा सिखावखौ सोंनानै होखारहरनाय
सैमाया बिदिनो मा आदार जायो नोंथां
सैमायाथ' बिदिनो जों माखौ जायो बेखौनो जों आङो होनाय जायो आरोना न'आव ओंखाम जायो ओंखामखौ होयो आरोना नोंथां ओमफ्राय बिदिनो एखमबा एसे एनै बेदर होलाबायो मेथाय गाइखेर बेफोरबायदिखौ होनाय जायो सैमानो
अ मोजां बान्दो
मावाउजि मावाउजिनि फारसे बुंनो थाङोबा मावाउजिखौ आंथ' फिनाय फिनायनि थाखाय जोबोद मुलाम्फा मोनो गावखौनो गाव
औ औ
बियाबबो आथिं मोनब्रै गन्थं मोनसे खोमा मोननै मेगन औ खोमा मोनसे मेगन थाइनै बेखौ थायो होननानै बयबो मोनथिजोबखायो होनोमबाबो आं फोरमायबाय नोंथां नोंनो
औ
मावजिया जोंनाव मानै दं आरो नोंथां ओमफ्राय बेयाव मासे गोसोम खालार मासे गुफुर खालार आरो नोंथां
औ औ
आङो बेखौ गिबियाव फिसिनाय जादों होनबा मानि बियो न'आव थानाय खना खनला गासिबो एन्जरबाबो खांख'माबाबो खांख'माया एखमबा
माइरं गस्लाफोर अरसिगोन एन्जरा माइरं जाफैगोन बिदिनो माबा माबि अरसिगोन बेफोरबायदिखौ नागिर नागिर बियो खवा खालामामग्रा जिनिसफोरखौ बियो मावजिया बुथार बुथार गासिखौबो जेनेबा गस्लाफोर अरसिनानै थाङो माबाया एन्जरा ओमफ्राय खांख'मायाबो बिदिनो अरसियो खना खनला थायो मानसिखौ जोबोद दिस थाब खालामो बेफोरबायदि दिस्टार्ब खालामनायखौ जानगाराव दोनो आरो ना मावजिया । बिदिनो इन्जर फैदा एन्जरखौ होखार हरगोन खांखमा फैदों खांख'मा होखारहरगोन । आलदा जिब जुनारफोर फैदोंबा बेफोरफोरखौावबो बेफोरनि थाखाय फिसिनाय जायो आरोोना आं मावउजिफोरखौ माइ दोनबा माइ बाख्रियाव एन्जर एन्जरफ्रा माइरं माइ बेफोरखौ जाफैबाय थायो नालाय अरसे अरसे दिडिस्थार्ब खालामो बावनो जानोसै बावनो खिनानै गालांसै बेफोरखौ मानिे मावजिया नुबाथाय होसोखायो आरोोना जै होसोबाय होनबाथाय गावसोरनो खारजोबखायो बिनि थाखायनो फिनाय जायो आरोना
औ आरोबाव बिदिनो मा मा जिब जुनारफोर नुनो मोनबाव होनदों नोंथां
आरोथ' दाउ दङ दाउआ बिदिनो दाउखौ आङो दाउआथ' गोबां दङ आरोना दाउला दं दाउजु दं माने दाउखौ दाउआ बुरजायानो दं होनजायो बिदिनो खमसे खमबाबो दसथा बिसथासो दं आरोना दाउआ ओमफ्राय बेयाव दाउजोआ आथार' थथा दाउ दाउलाया मानै दं आरोना बेयाव गासिबो बिदै होजोबो आरोखि ना
औ अब्ला नोंथाङा बेखौ मानि थाखाय फिसिदों बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा
माने आथिखालाव आथिखालाव नों थां नों गासिबोथ' मिथिखायो दाउनि फारसे बिजनेस मावहोनानै माने फालांगि माव होनोनानै माने दााव फालांगि बिदिनो माव फोरों होनजाबाय आरोखि ना नोंथां माने दाउनि बिदै दाउ दाउखौ बिदै दैहो आरोखि ना आङो ओमफ्राय बे बिदैखौ गासिखौबो फानहरजोबो आङो बिदिनो बिस थाखा फन्द्र' थाखा बेफोरबायदि ज दैसेायाव फानहरो ओमफ्राय फाननानै गोबां मुलाम्फा मोनो जायनि थाखाय बेफोरबायाददि फिसिनाय जायो आरोखि ना दाउखौ आरो ओरैनोबाबो जानो लुगैदोंबाबो मोनजाबाय दाउ जानो लुगैयो लकेल बिदिनो बेफोरबायदिनि थाखाय फिसिनाय जायो आरोख आ नोंथां ।
औ औ अब्ला नोंथांनिफ्राय माने गोबां खोथाखौ मिथिबाय जेनेबा दाउफोर माने दाउ औ औ बोरमा होनदों नामा नोंथांद बोरमाखौबो एसे फोरमायना होदो दे
बोरमाबो दं आरोना आं बोरमाखौ बोरमाखौबो बिदिनो फारालांगि खालामनो थाखाय आं माबादों बोरमायाथ' आंनाव बिसथा फसिसथा दं आरोना फिसा फिसा माबा ओमफ्राय बोरमाया बिमा बिमा फन्द्र'था ओमफ्राय बुन्दा माबा गासै फसिसथा दं आरोखिना आंनाव बोरमाया बेखौबो आङो मानिे न'खराव एसे दोन दलद माने गोनांथि जायोबा बेफोरखौ फानहरनानै नांगौ सुफुंनाय बेफोरनि थाखाय।
फिनाय जादों होनब्लाना नोंथां। औ अब्ला नोंथांमोना माने औ औ। अब्ला नोंथांनिफ्राय माने गोबां माने जिब जुनारफोरनि बागै खोथाफोर मिथिनो मोनबायना नोंथां।
औ औ नोंथां।
खोनादोंना नोंथां औ अब्ला। जोंना समावबो जाबाय अब्ला अब्ला समाबो जाबाय दोनथ'लायसै ना नोंथां।
औ दोनथलासै नों औ।
दे।
औ।